औ खोनाबायना
औ खोनादों
औ मा खालामदो
आं नैओरैनो लामायाव
औ
अ नोंलाइ
औ दङ आंबोओरैनो
ए
दहायो माबासोमोनलै मैथा ना नोंसालाइ
जोंना दालि जहल ओमफफ्राय मा होनो मेवाइ एवनायसो
उ मेवाय फाजा मेवाय बै माबा माबायाना आसार खालामनाय ना
आसार नङा ओरैनो दान गोदान
ए दानगो दान गोथाव जायो न'
गोथावथ' जायो संनो रोंबा गोथाव जायो ओमफ्राय अबेबा अबेबा गो
हा ओ गोखा जाय न' बे हाथाइ बांसिन हाथायानो गोखा जायोदा ओरैनो गोजा भाजायाव जेबो होदेर ना
मा बिदिनो एखमबा मैथाफोरजों मैथाथ' नङा बिदिनो ओरैनो गोजाबो एवो बेदरफोरजों होजायो आरो
अ अ आंबो बे माबाखौ माबाखौ जाफेराखै आरो बिदि गोथां डाइरेक्ट माबानायखौ फाजाखौ बै माबा औ औ आसारखौलाय जाबाय आं न न' औ गोखै जायो ओ ना फोरजों गोथाव जायो। बिदै बिदि खालामनानै
ना फिसा फिसाजों हा खानायाखै मोजां खानानो नागेराखैलै औ औ आसार
ऐ एसे स्ल' जादोंमोन लै आंना नेटवर्क आ
औ खोनाबाय दा दायो
खोनादों औ
उम ओमफ्राय अनला खारैफोरलाय जानो खबराथ' मोजाङानो
ए
अनला खारैफोरलाय जानो मोजां मोना
अनला खारै जायो जानाया सबायाइसो जानो बायो आं सबाइ आ उदै
हा हा सबायाबो गोथौआ गोथाव गोथावा गोथाव हजम जानो नागिरालै बेनि थाखायनो उदै गाज्रि जायो औ औ दाउ बेदरफोरजों गोथाव जायो
उम उम
ओरैनोलाय मा मा मैगंखो जाया नोंङो
जानायाथ जाजोबो गासिबो
गासैखौबो जाजोबो न
औ उफाय गै जायो
जायो न
उम हाग्रा नि
बै माबाफ्रा
मा
ए नोरसिं अन्थाइ बाजाब
अ जायो बिदिखौ अन्थाइ बाजाफोरखौबो जायो नोरसिङा बिदिनो बेदरफोरजोंबा जायो बिदिखौ
औ बेयाव एम्बु बेदरफोरजों ओमफ्राय उम- ना मागुरफोरजोंबो गोथाव जायोलै देग्लिनानै बे माबाया
माया अ ए बिदिथ' ना मागुरफोरजों जाखो जाफेराखै जानाया
अ ओमफ्राय खुसिया एसे ग्रिबि टाइपनि बानायनांगौ आरो होनबाना गो थाव जायो
औ बिदिखौ बानायफेराखै आरो अन्थाइ बाजाबजों जाफेराखै
अ अ
जाबाबो माबा ओरैनो गोजासो बिदिखौ
औ
बिदै जेब जेब होननानै उ हो नंङा मागुर खुसियाफोरखौ होनदों औ
थ' जायो जानायालाय
औ
ओमफ्राय बे एन्जरफ्राव एम्बुफ्राव होबाबो गोथाव जायो।
औ।
एम्बौ मोनाखै नामा।?
ब होनाया होयो जेनेबा जोंथिं गैयाखै बैसागाव मोनो जोंथिं दा दैया गिदिर
अ औ औ औ नोंसना बबाव चिराङाव न?
चिराङाव नङा नै ओरै क'क्राझार आवराङआव।
अ अ अ क'क्राझार न।
आउट आंनियाव मिथिखागोन ना ।
आवदां दिनैसो खोनादों आं नामखौहाय।
आरो
अ कारिगाव आङो उदालगुरिनोसोलै।
उदालगुरिनिसो।
औ।
चिरांनिसो नंदों
चिरां नङा आं आरो बांसिन रायलायनाया सिरां चिरांनि नालाय आं नोंखौ चिरांनि सानदों आरो।
औ।
औ होनोमबाथ' औ मा दे।
सिगुंफोर जाया।
सिबुं आं मैगंखौनो मिथिबावा।
सिबुंखौ सिनाया?
ओहो। माबा ना नाम थिआ आंङो
औ। बै दायोदि माइ गायनायाव खोथिया थिलि बायदिसिनाफ्राव रज'योना एसे गोजौ गोजौ? बारा गोजौ जाया जानायालाय ओमफ्राय बिलाइआ एसे मिजि मजि।
बिदिथ' मिथिला आं नुफेराखै
अ अ अ बिलाइआ एसे फिसा फिसा गोलाव गोलावहाय। नोंसिथिंबालाय रज'वा खोमादां? जोंनिथिं रजयो।
रज'नाया रजयो खोमा ओमफ्राय जाफेराखोमा जोंनिथिं बारा।
अ अ ओम ओम दाना आरो बारा जा थावजालालाय जेराव-मेराव मुलि हो सारला जोबोना
औ हाइजेक सारो बायदिसिना सारोना
हानि सारो हाग्रा थैनायनि सारो
औ माइ जानाय मानाय गासिबो
औ गासिबो मुलियानो गोजासै ओमफ्राय मानि मुनिफोर जाया?
मानि मुनि जायो जानाया आलुफोरजों।
औ ओम ओम
बेै नंङा जवा ना म हाखां
औ औ औ मेसेङावसो रज'योना बेयो ओम औ। दायो आलिफ्राव फिसा-फिसौ रज'लाबायो
औ बेखौ जायालै दा गोखाखायनो
औ औ ओम मेसे निया गोथाव जायो आलुजों भाजि, औ औ औ आलुजों लाब्रा खालामब्ला
औ
गोथाव जायो। ओमफ्राय नारजि अमाफोर
जायो जानाया आं सिगांसो जायामोन दा जा जोबो जानाया
बेथ' बर'नि बर'नि फेभरेट टार बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओ ओमफ्राय अनला बेफोरो
जायो जानाया गासिबो जाजोबखायो जानाया खालि सबायखौल' बायो। गुरोया खाजायोना
सबाय औ हा ओमफ्राय हाग्रानि सिब्रु
औ
ओमफ्राय बै माबाफ्रालाय थालिर थालिर मैखुन
जाजोबो बेखौ
उम उम थालिर मैखुनाथ' बिराद मोजां भिटामिन गोनांनाा बेयो औ औ औ ओमफ्राय थालिर फस्ला अनलाजों मिलायो ना हो बिनिउनाव आरो थाइबें बिलाइफ्रालाय बेफोरबोथ' मुलिसो
आ थाइबेंखौ जानाया जायालै खिनबोखाद्राय जायोबेनो
जायान'
जाया आगोलहाय सोरबा सोरबा जायोमोन ओगफाय दाथ जाया
बेबो मुलिसोना
औ मा मायावबो जायो बिब्ला
बियो बेयो दा माने माने बै माबा लेवार बेलाव गानलेद बायदिसिना जाब हुफ्लांनाय अरफ्लांनाय नैबेफोर दानगार जोबबोनो जाहैदों आरो नैबेजों बे माबा माबा बिलाइजों थाइबें बिलाइजों आरो बै प्राइभेट फाथफ्राव हाबनायफ्राबो बेखौ जाब गयोथ'
अ जोंथिं जाफेरा बिदि जानायालाय
अ अ जायो जोंथिंनि गासैबो जाजोबो
उम ओमफ्राय ओंख्रिबो संनाया नोंसिनिथिं खारै बायदि जायोना बाहायनो ओंख्रि संनाया औ ओंख्रि संनायफ्रा खारै बांसिन जायोना नोंसिनिथिं
खारैथ' बिदिनो नांगौ जायगायाव होयो खारैआ जेराव मेराव होआ आरो बे अनला अनलाबथ' नों खारै नांखागोन
ओ माने सानजाहा बांसिन होयोनाय खोनादां खारै
औ जेराव अ जेराव नांगौ उम नांथारगौ बेयाव होनाय जायो आरो
ओरै अनला ओमफ्राय बायखो गोखाया मामोनलाय नार्जि नारजियावथ' खारै गैयाबा जाया अ बेफोरबायदिया होयो आरो औ आरो मालाबा बै ओंख्रि गोबाब संनायाव होयो आरो
मा मा ओंख्रि गोगाब मानि
ओंख्रि गोबाबबा बेनो बै माबा मैद्रुफोरखौबो संजायो
ए बे फा-फाथोया जायोना
औ औ बेबो जायो
ओ
बे माबा खारै होननानै सङो आरो होमबाना रिमोनला जायो ओंख्रिया फाथोयाथ' ओरैनो फाजाबो एवजायो फाजाबो जाजायो
औ
बे माबायाव बै ओंख्रि गोबाबाव बायदिसिना लगायोलै। फुुदुना फुदुना ओमफ्राय लाफा बेफ फोरबो जाजायो।
ए।
रिमोनला जायो ओंख्रिया।
औ।
नोंसोरनथि जाफेरान दा बिदिख'?
जानाय जाया जानाया।
अ।
दस्राया जायो खोमा जोंनिथिंमबो ओमफ्राय जोंहा जानाय जायाना।
औ औ औ।
जोंनिथिं बांसिन थाव बाहायनाय जायोलै। नोगोर बुरजा बुरजा माने फाजा खोलिया बांसिन जायो जोंनिथिं।
औ।
दालि जहल जाबाय बिदिनो ओमफाय बायदिसि
अ उम भाजायाथ' जोंनिबो जायो जानायालाय। बै नांगौ जायगायावल' जेराव नांथारगौ बेयावल' होनानै जायो आरो जेनेबा बे खारैफ्रा न'आज जानला मेनला होबा थावाना।
औ औ।
उम।
गुरैद्राय जायोना बुस
औ औ उम अमा बेदराव होबाथ' बिराद गुरै जायो।
राव होनायानो।
उम हाबा बसफ्राव संबा देन हा हा माब है यो आरो हाइजेंफोर होयो हाय-हायजे जेंखौ बांद्राय होबाबो गुरै जायो।
उम जोंना स'दासो बांसिन बाहायो।
ए स'दा बाहायो न? जोंना हाइजें अ अ जोंना हाइजें हाइजें बाहायो आरो। बै हाबा बसफ्राव। औ औ औ हायजेंआ बुरजा होबा गुरै जायो बेदरा औ। बेदरा बेदरा गुरै जायो। बांद्रायबो होजाया बेखौबो। लिमिटनि होनांगौ आरो। बांद्राय गुरै बाबो आरो जानो सुखुवाना। बेदरखौ। उम।
औ।
ओ ओंख्रि गोबाबाथ' जेनेबा बै। खारै ओंख्रिया बै मथरबो। फ्राबो जास संबा जाजायो।
औ।
मटर बुटफ्राबो खारै होनानै।
उम गोथाव जायोना ओमफाय।
ओं ना होबा गोथाव जायो दा ना फिसा फिसा होनानै।
औ।
ओरैनोथ' बांसिन थावस जानो जायो आरो दानि मैगङाथ' बिनो बाजाराव जि मोनो बेखौल'सो जानाय जायो।
औ औ।
दालि बहल बेफोरनोसै आरो।
नागिरनानै जाखायाना दाना।
दाना मोननोबो नागिरलाना।
मानसियाबो बुरजा जाबाय।
अ बयहाबो आरो दाना हाग्रायाबो थानो नागिरला।
औ।
माबाफ्रा साफा खालामना दोननो मुलि। मुलि होयो बेजोंनो थैलांजोबबाय मा। माखासे गोमालांजोब्बाय।
औ।
औ हरफिनजागोन नामा आं नोंनाव।
अ।